हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय दे।
औ औ।
जों होमबा आबादनि बागै रायलायनोसै नामा।
औ औ जायो दा।
आबाद मावनाय होननानै बुङोबा नोंथाङा मा बुजियो।
अ आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंहा आबादा ओरैनो मोननै रोखोमनि मावनाय जायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय मोनसे आबाद। आरो मा मेसें बोथोराव मावनाय मोनसे आबाद। आं दायो सिगां गो दै दैज्लां दाथ' दै दैलांना नालाय दैज्लांनि खोथानि बागैनो बुंगोन सानगोन दैज्लां
औ।
होन दैज्लां बोथोरावथ' माइ गायनो आबादखौ मावजायो माइआ जों
औ।
माइ आबादखौ मा बोरै मावो होमबा मारैहाय आय। माइनिफ्राय जों जोङो मारै उनावहाय माइ फिथाइ मोनहैनाय जायो बेफोरनि बागै सिगाङो देम सोलाय बेनि नोजोर माराव मावनाय समाव जे दांग्रिनि राय माइखौहाय मोजाङै बासिनानै माइलि दोननाय जायो। माइलि दोननाय खौनो जोङो आरो नेक्स्ट बोसोर जोङो जे जिखिनि माइ दोन्नाय जायो माइलि दोननाय जायो बेखौ जों फोनो थाखाय सिगांग्रो माइखौ दैयाव फाय फुख्रियाव एबा अबावबा रिंफोराव हाखावहाय सोमनानै दोननाय जायो बस्थायाव सोनानै। बेनि उनाव जोङो हायो माइखौहाय फोनो थाखाय सिगां मा हाखौहाय एवगारना लागोरो फार्स्ट टाइम एवगारनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुंनाय जायो। बिनि उनाव जोङो एवगार थांनानैहाय हा हाखौ रुइनो थाखाय सम दोनथ'नाय जायो बेनि उनाव जेब्ला हाया रुयो अब्ला जों बस सेकेन्ड टाइम एवबावनाय जायो। बोखांनायनि उनाव आरोहाय खनथाम बा खमब्रैजोंसो जों फोमोननानैहाय मा खोथिया खुथाखाय खोथिया जे सोमना दोनदों बे खोथिखौ जोङो हाय बोरियावहाय बेयावहाय हाय
लांनो दां जायगायाव मा लखबना नानैहाय बिनि सायाव थालिर लाइबो जाहाथे मा गुरै जानानैहाय गाजा ओंखार जोबोयो हाय गाजाया मोजाङै दोननाय जायो‌आरो। आरो जेब्ला जों खोथा फोनो जायो हाया मोनो अब्ला जोङो बेयावहाय खोथिया
औ
खौहाय होनानै होनाय जायो आरो सिगां समावथ' जोङो आथिखालाव आबाद मावनायावहाय मोसौजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगाव जोङोहाय बांसिनानो ट्रेक्टरजों आबाद मावनाय नुनो मोननाय जायो जोंहा सिगाङावहाय मोसौजों आबाद मावनायाव जे जे नांगौ आबाद मावनायाव जे आगजुफोरखौ बाहायनाय जायो बे गुबैयैहाय नांगोल जुंगाल बेफोरखौहाय जोङो मा बाहाय नाय जा जायोमोन आरो आरो जोङोहाय माइखौहा य फोखांनानैहाय मा जौनो थाखाय रानो थाखाय जोंनो हमबाबो मास मोनजबा देर मास जानो हागौ अब्ला जोङो बेखौहाय खोथाखौहाय जेब्ला जौ लायो अब्लाहायो बिनि थाखाय जोङोहाय सिगां माइ गायनो थाखाय हाखौहाय रेडि खालामना लाग्रोनांगौ जायो बेयावहाय जों आलि दाननाय जायो आरो आलि खोनांगौ जायो बेफोरथ' हौवाफोरनि खामानि आरो जोङो गिबि माइ गायजेननाय होनोबा जों बेखौहाय आग लाजेनाय होननानै बुंनाय जायो आग लाजेनाय समावहाय जोङोहाय जोंनि हिन्जाव माहारिफोराहाय लानाय जायो बाव जोङो इसोरखौहाय गाबज्रिनानै बेयाव धुब जरा लगायनानै गय फाथै जरा होनानै मैथा बिफां बा मैथा बिफां नङाबा थुलुंसि बिफां आरो सोरबा सोरबाथ' थालिर बिफांबो गाय लाजेननायनि मुङैहाय खुलुमनाय जायो आरो बे खौ जों आग लाजेननाय माइ गाय जेननाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो दानि जुगाव आवथ' दानि जुगनि समावथ' बांदा बारादाय सावरि बादालि जालायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन दानि जुगावथ' इसिबां मानि होननानै बिदिखौ नुनो मोन ला। जोङोहाय हाजिरा फोरनि हेफाजाबै नङाबा बदल थांलाय फैलायनि हेफाजाबै जायो बेनि नि उनाव जों फास्थ गायनायखौ जोङो जाख्रा होनना बुंनाय जायो नांगोल जांख्रा बाव जोङो हाय ज' ज'यै सावरि जानाय जायो आरो माइ जोबथा गायनाय। नानैहाय। बेनि बागै नोंथाङा हाय नोंसिनि माबायदि मावो आबादखौ ए फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथांनाव आं फंसे बा थ्रा सोंनो सानदोंमोन। सोंजागोन नामा?
औ औ दे सों।
हेलौ बे नांगोल जांख्रा आ गायखालि जोबथि सानखालि ओ बाख ख्रि गायखननाय ना मा होनो बिनि बागै खोन्थानो हागोन नामा मालाबा
बायख्रि गायख'नाय होनोब्ला जों जोंहा बेयावहाय मा जोबथा माइ गायनाय होननाय जायो बेयाव जोङोहाय मा माइखौहाय सोर
औ
थिंहाय थुबजा थुब ज' गायनानैहाय गेजेरावहाय मा मोनसे माइखौहाय आथुमसे लानानै खननानै माइखौहाय गिदिं जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जायखौ गायखाङो लास्ट गाय हां अब्ला जोङो बेयावहाय दुब्लिनि दैफोरखौहाय बेयाव खनथाम सारनानैबो फैनाय जायो आरो जाहाथे माइ आबादा मोजां जायो होननानै माने फोथायनाय दं होन नानै आं मिथिनो मोननाय जादों आरो
अ आंनि मिथिनाय बायदिबा बे बाख्रि गायखननाय होननाया आहाय ओ लास्ट खालिबाबो ओ हेलौ
नोंसिनिथि मारै आ आबाद मावो बेफोर
औ आंनि मिथिनाय बायदि ब्रा खोनादोंना नोंथाङा
औ दे बुं
आंनि मिथिनाय बायदिबा बे बाख्रि गायखन खननाय होननायाहाय जोङो बाख्रिखौ गायख खननाया बेखौ बर'फोराहाय खोनादोंना? हेल'
जोङो
हेलौ खोनाबाय ना? हेलौ
औ औ खोनादों दे बुंबाय था
आंनि मिथिनाय बादिब्ला बे गाबबा
औ खोनादों नोंथां बुं
खोनाबाय ना? औ खोनागासिनो। हेलौ।
हेलौ। ओं खोनासं बुं।
औ आंनि मिथिनाय बायदिबा
हेलौ।
खोनादों ना?
हेलौ।
ओ खोनादों।
आंनि मि थिनाय बायदिबा बाख्रि गायखन्नाय होननानै बुङोब्ला हेलौ।
हेलौ। हेलौ